हेल'। खोनादोंना नोंथां? हेल'। औ खोनादोंना औ दा जोंनो औ दा जोहा मेन टपिकाव थांसै नङा होनबा।
औ जायो दे।
दा जोङो मानि सायाव फरायानो सावरायनो सानदों मानो होनबा जोङो दा दाउ अमा फिसिनानै माने जोङो मारै जिउ खुंनो हायो बेनि सायाव सावरायनोसै नङा होनबा?
औ औ।
औ दे बिदिब्ला नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोदो नामा जोङो दाउ अमाखौ फिसिनानै माबोरै जिउ खुंनो हायो।
ओ आंनि सान ब साननाय बायदिबाथ' जों बर' हारिया बे गोदो
अमा फिसिनाया जों गावनि जिउ खुंखौ थाखाय माबा मोनसे जेनेबा साख्रि बाख्रि गैयाबाबो गावनि जिउ खुंनो थाखाय जों राहा लानो गोनां जायो। बि जों लोगोसे जों दा दाउ अमा फियोबा दा ओ अमा फिनानै जों जि थाखाय एसे आरजिनो हायो बेखौ जोङो न'आवनो खुंनो थाखाय गावनि गथ' गथायाइखौ फोरोंनो गावनि उदैखौ फिनो बिदिनो आं सानो आरो लानांगौ दा नोंथां थाङा मा सानो बिनि बागै
औ दाउ अमा फिसिनाय होनबाथ' माने जों मिथिखायो नङा होनबा जों जिमान खस्थ' खालामो एसेबांनो जोङो माने गावनि नांगौखौ सुफुंनो हायो नङा होनबा?
औ औ
बुंनो थाङोब्ला माने दाउखौथ' जोङो फिबा माने इमान खस्थ नङा नङा होनबा आजिखालिथ' जोङो बांसिनानो नुनो मोनसै माने ने दाउ फ्राम खुलिनायफोरखौ जों बांसिन नुनो मोनो दाउनोबोथ' जोङो एसेबां ओ जेनेबा टाइम मोनथामसोल'सो जोङो आ अआदार होनांगौ नङा होमबा फुंनि बेलासिनि बा मोनानि बेफोरखौ मोनथामसोल' जो नांगौमा जोंनो दाउ मोनसे बा दाउ मासेखौ जोङो जोथोन लानो थाखाय बा बिनिफ्राय जोङो जोलै मोनो थाखाय जोंनो दाउजो ख्लैनि गोनांथि नङा होनबा?
औ दाउ जोखलिनि गोनांथि
अब्लासो जोङो माने बिनिफ्रायसो जोङो माने फिसा खौ मोननानै बा फिसा जोलै एरनानैसो जोङो माने गोबां एरहोनो हायो नङा होमबा।